थाउ
खानादोना नो
हेलौ नोंथां औ खोनादों नोंथां ओ आं नोंथांनो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय ओ नों नोंथाङा ओ जेन'बा सोलोंथाइनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ना जेन'बा जोंङो सोलो लोंथाइया माखौ बुंङो बा सोलोंथाइनि थाखाय जोंङो गथ' फोरखौ माबोरै जोथोन लानांगौ बा फोरोंगिरिफोरा माबायदि जोथोन लानांगौ बा खाथि खालानि बेफोरबायदि गासैखौबो लानानै फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ नोंथां
ओ जों सोलोंथाइ होनोबा जोंङो बयबो मिथिखायोना ओ आथिखालाव जोंङो दा सोलोंथाइनि बिथिङाव गोबां जौगाबाय गोदो गोदायथ' सोलोंथाइखौ ओ बेबायदि एसेग्राब मानि गोनांथि होननानै सानामोन आरो गोनांथिबो होआमोन गोदो गोदायनि सुबुंफोरा मा ओ बेबायदिनो न'खरावबो ओ बेबायदि थोजासे रां रुफा गैयिनि थाखाय जानाय लोंनाय गैयैनि थाखाय मा ओ गावनि गथ' गथाइफोरखौ मा सोलोंथावहाय मा ओ बिसो र थिसनामोन आरो जायनि जाहोनावहाय गोदोहाय मा सोलोंथाइ बिथिंङावहाय मा गथ'फोरा सोलोंनो गोसो जायोब्लाबो मा सोलोंथायाइखौ लानो हायामोन आरो दा ओ सोलों नाथाय गैयैनि जाहोनावनो मा जोंङो गोबांथार बेबायदि जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जायो दा बेनिखायनो जों सिगांग्रो मा सोलोंथाइया जोंनि थाखाय गोनांथार उम जोंङो सोलों थाइखौ लायोब्लासो मा जोंङो फरायनो लिरनो रोंगोन ना माबेबा मोनसे जोंङो ओ बिजाबफोरखौ फरायनो बा खौरां फरायनोब्ला गिदिर गिदिर बेबायदिनो जिउखौरांखौ फरायनोब्ला जोंङो मा सिगांङ सोलोंथाइखौ लाग्रोथारनांगोन दा सोलोंथ खौ जोंङो मा सासे गथ'नो जोंङो उन्दैनिफ्रायनो जोंङो मोजांङैहाय होनांगोन दा बेखौ जोंङो सोलोंथाइ लाहोनो थाखाय ओ न'आवहाय जोंङो बेखौ सोलोंथाइखौ जोंङो न'आवहाय होनो हाया बेखौ जोंङोहाय मा फरायसालियाव थांनानैसो जोङो मा सोलोंथाइखौ लानो नांगोन आरो दा जोङो उन्दै समावनो जोङो मा बेखौहाय फरायसालियावहाय ओ ला गथ'खौहाय मा थिनहरनांगोन बा जोङो फरायसालियाव गथ'खौहाय ओ उन्दै समावहाय मा दैदेननानै लानानै थांनांगोन आरो दा फरायसालिनिफ्राय सासे गथ'आ मा सोलोंथाइखौहाय सोलोंनो हायो बे फराय फरायसालिनि गेजेरजोंसो सासे गथ'वआ मा ओ मा होनोमोनलाय बेफोर माबाफोरखौहाय मा होनो फरायसालिनि गेज गेजेरजोंसोहाय गथ'फोरा ओ फरायनो लिरनो हानाय बेबायदि जाहैयो आरो दा फोरोंगिरिया फरायसाफोरनि थाखाय जोबोद गोनांथार सासे फोरोंगिरि जानानै मा सासे गथ'खौहाय मा बेबायदि फरायनो लिरनो बेबायदि हांखो सिनायनो हांखोफोरखौ फरायनो हानाय खालामनायावहाय मा फोरोंगिरिनि गोबांथार बिफाव थायो सासे फोरोंगिरिया उन्दैखौहाय मोजाङैहाय फोरोङोब्लासो बे गथ'आ मा सोलोंनो हागोन आरोबाव मा फोरों फोंरगिरि खालि फरायसा आरो फरायसालि आरो मा फोरोंगिरि बेल' ओ सासे ग थ'खौहाय सोलोंथाइ होनो हायो बे नङा। दा फरायसालियाव थांनानै बे सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे मा बेयो न'आवबो बेखौहाय मा बिमा बिफाया बेखौहाय मा मोजाङैहाय दिथा होनांगोन बेखौहाय न'आवबो फोरोंनो नांगोन जे सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो मा बे संसाराव थांनानै थानांगौआ जोबोद गोब्राब मानो होनबा जोङो ससे लामा हान्थियोब्लानो मा जोङो गोबां बेबायदिनो जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो दा सोलोंथाइ गैयिनि थाखायनो जोङो समाजाव गोबां जेंनाफोर फोराबो सोमजियो जेरैहायना ओ बेबायदिनो ओ खोमसि फोथायनाय खाना फोथायनाय ना उन्दै बैसोआव हाबा हरनाय जानाय बेफोरबायदि गोबां जेंनाफोरा मा लेखा रोङै बा सोलोंथाइ गैयै बेफोरनि जाहोनावनो जायो दा बेफोर गासै समाज नि माखासे जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय जोङो मा खालामनांगोन सोलोंथाइखौ लाग्रो थानांगोन सोलोंथाइ थायोब्लासो मा जोङो मोनसे समाजखौ समाजनि जेंनाफोरखौ जोङो सुस्रांनो हागोन समाजनि समाजा समाजाव थांनानै थानोब्लाथ' जोङो माखासे नेमखान्थि आसरखान्थिफोरखौ मानिनानै सोलिनांगौ दा बैफोर आसारखान्थि ने खान्थि्रिफोरा दासिमबो मा होनो गाहाय थाखोनि नामा दासिमबो जौगाखांनो हायाखै नामा। बे सिनायनांगौब्ला जों मा सोलों जोंनि थाखाय थाग्रोनांगोन थायोब्लासो जोङो मा गुबुन बै लेखा रोङै एबा गुबुन साननो हायै सुबुंफोरखौहाय मा बोसोन होनानै मा फ खौ जोङो मा गोजौ फारसे दखोनो हागोन अ जे मोनसे समाजावहाय जौगानो थाखाय मा सोलोंथाइ गोनां गोबां सुबुं नांगौ जेरावहाय सोलों थाय गोनां सुबुंफोरा जे समाजाव गोबां बे समाजाबो गोजौ थाखोआव दावगानो जायनि थाखाय मा बे समाजा मोनसे मोजां थासारिनि समाज जानो हायो आरोबाव बेबायदिनो मा ओ सोलोंथाइ लानायावहाय मा बिमा बिफाया जों सिगांगो मा फिसाफोरखौहाय मा दायथ' लानांगोन दानि जुगावहाय नामा गथ'फोरखौहाय सोलोंथाइ सोर बेबायदिनो दानि जुगाव गथ'फोरखौ मा बिमा बिफाया मा गावसोरबो सम होनो हायियाव गुबुन गुबुन खामानिफोर मावनायनि थाखाय गथ'फोरखौ मा गावसिोरनि गोसो बायदि हगारनायावहायबो खायसे सुबुंफोरा गथ'फोरा मा गोबां गाज्रि लामाखौ रावहाय दावगालांगासिनो दङ जेरैहाय मा गथ'फोरखौ गथ'जों सम होनो हायो गथ'फोरा मा मबाइलावहाय गेम गेलेनाय मबाइलफोर नायनाय बायदिसिना मबाइलाव दानि गथ'फ्राथ' बांसिन गेम गेलेनायानो जाखासैना नोंथां दा बेबायदि गेम गेलले गेलले नो गथ'फोरा मा सोलोंथाइनि फारसे मा बिसोरो गोसो गैयै जालांदों गोजान जालांदों गेम गेलेनायजोंनो मा गथ'फोरा आरोबाव मा जादों मा होनो गोबां बेबायदिनो सोरबा सोरबा खायफा खायफा जिउ फोसोबना लानायखौबो जोङो नुनो थांदों बेफोर गासिबो मारैहाय जायो बिमा बिफानि माखासे मा दायथ' एबा बिमा बिफानि नोजोर होयैयावहाय सांग्रांथि गैयैयावहाय बेफोरो जाहोना जानो हादों सिगांग्रो जोङो गथ'फोरखौहाय बेफोरबायदि माखासे गेम गेलेनाय मबाइल नायनाय बेफोरनिफ्राय जानगार खालामनो थाखाय मा गथ'फोरनो जोङो सिगां गिदिरफोरानो मोजां आखुखौ दिन्थिग्रोनो नांगोन दा जोङो गथ'फोरनि सिगाङावहाय मोजां आखल आखु दिन्थिनांगोन मबाइलफोर नायनायखौहाय जोङो खम खालामनांगोन गोजानाव दोननांगोन गथ'फोरखौ जोङो जेब्ला गथ'फोरा फरायगोन अब्ला जों गथ'फोरजों दसे सम थानानै गथ'फोरखौहाय मा दसे नेनो नांगोन गथ'आ फरायदोंना फरायाखै दा गथ'खौ जोङो बिमा बिफा मा फरायनो थिननानै गावसोरहा मा गथ'खौ सम होआलासे गथ'खौ हारसिं फरायनो हगारो दा बे समाव गथ'आ मा फरायालासे बायदिसिना खालाम मेंनानै बा उन्दुनानैबो बे समखौ थांहोनो हागौ बेनिखायनो मा गथ' जोङो मा जेब्ला बे फरायनाय टाइम जायो अब्ला बिमा बिफाया बेखौहाय मोजाङै दायथ' खालामनानै नेनो नागोन आरो। दा नोंथाङाबो बेनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन।
औ नोंथां जोंहा सोलोंथाइ होननाय बायदि बिदिबा जोङो नोंथां होननाय बायदिनो सोलोंथाइ होनना बुङोबा जोङो जिखुनु जाया सोलोंथाइ जोङो। गोबां रोखोमनि बा गोबां बिथिंनि सोलोंथाइ जोङो मख'नो हायो जेरैहाय फरायसालिनि सोलोंथाइ ना बेयो मोनसे जोंहा गुबै सोलोंथाइ बेनि अनगायैबो जोङो माखासे गुबुन गुबुन सोलोंथाइखौ जोङो मख'नो हायो जेरै आखाइनि हाबाफारि सोलोंथाइ आरो बेबायदिनो जोङो गुबुन गुबुन हाबा हुखाफोरनि बा मावनाय दांनायफोरनि ज सोलोंथाइ नङा होनबा नोंथां बेबायदिनो जोङो गासैबो सोलोंथाइ बेफोरखौ जोङो मख'जोबनो हायो आरो सोलोंथाइनि बिथिङाव माने जोङो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोङो सासे फरायसाखौ बा सासे गथ'खौ जोङो मोजां सोलोंथाइ होनो बा बिनि गुबै दायथ'आनो जाहैबाय बिमा बिफा एबा न'खर नङा होमबा जोङो सासे गथ'नि गुबै सोलोंनाय बा गुदि सोलोंनाया जोंहा बिमानि नो जागायजेनाय जेरैहाय जोङो सासे बिमाया बेखौ राव फोरोंनायनिफ्राय लानानै जे जेनेबा फरायसालिनि गिबि हांखो बा गुदि हांखो। हांखोफोरखौ फोरोंनाय लानानै बा बिसोरनि साननाय हनाय मावनाय बेफोर बेदि थाबाय। नाय मानबायनाय बेफोरनि सोलोंनाय बा बेफोरनि रोंगौथिखौ बिमानिफ्रायनो मोनजेनो आरो जेरैहाय जोङो सासे गथ'आ गिबियाव जोङो बियो मा मा होननानै बुङो जेबो थाबायनो बा मानबायनो रोङा बेनि बिमाया बेबायदिनो लासैनो जोङो मानबायनो फोरोंगोन बा थाबायनो फोरोंगोन। बा बेबायदिनो आखाइ हमथानानैबो थाबायगोन बेफोरबायदि आरो आरो रावनि बेलायावबो बेबायदि बिनो बिमाया जेनेबा बिदिनो सानफा एफा माखासे मा होनना बुङो। जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै सानफा एफा राय्लायदाव रायलायदाव ना रायदाव रायदाव बेबायदिनो बिमानिफ्राय गथ'फोरा रावफोरखौ सोलोंलाङो आरो बेबायदिनो जोङो देरै देरै देरनानै जेब्ला फरायसालियाव थांनो हानाय जायो बेयाव जोङो माखासे राव लोगोसे जोङो गुबुन गुबुन गेलेनाय बायदिसिनाजों लोगोसे जोङो मा होनना बुङो फरायनाय गेलेनाय बेफोरजों जोङो आरो लोगोफोरजों रायज्लायनाय आरो फोरोंगिरिजों रायज्लायनाय बेबायदिनो माखासे गामि ओनसोलनि सुबुंफोरजों राय्लायनाय बा गुबुननि रायलायनायखौ खोन बेफोरनिफ्राय लासै लासै रावा जौगालाङो आरो बेबायदिनो जोङो फरायसालिनि सोलोंथाइ होननानै बुङोबा गुबैयाव जोङो फोरोंगिरिफोरा गिबि आयदाफोरखौ फोरोङो जेरै गारांअ गारांआ क ख' बेफोरखौ फोरोंलांनायनिफ्राय फारि फारि बेबायदिनो थाखो थाखो माखासे बिनि रोंनायनिफ्राय रोंनाय रोंसिनलांनाय बेफोरबायदि जौगाफारियाव मा होनना बुङो रोंलाङो आरो गथफोरा बेबायदिनो जों। सोलोंथाइया जोंहा जोबोद गोनांथार जों बयबो मिनथियो बेखौ जोङो मानो गोनांथार होननानै बुङोबा आथिखालावथ मिथियो नङा होमबा जोङो गासैबो मा गासै बिरोंदामिनजों जौगानाय माखासे जोङो मा बेबायदिनो मा होनना बुङो मेसिनफोरखौ बाहायो बेफोरखौ बाहायनायाव जोङो माखासेओ बेबायदिनो सो सोलोंथाइ लानांगौ जायो अब्ला बैफोरनि लेरनाय बा माखासे रोंगौथिनि थाखाय बा बाहाय नायनि माखासे नियम खान्थि बिफोरखौबो जोङो मा जोङो इंराजिज हांखोफोरजों लिरनायखौ नुनो मोनो। बेफोरबायदिनो जोङो बैखौ फरायनोबा जोङो बेबायदिनो इंराजि सोदोब बा हांखोफोरखौ जोङो। फरायनो रोंनाय जानांगोन नङा होमबा आरो बेबायदिनो जोङो मा? फरायसालिनि सोलोंथाइनि गुबै गोनांथियानो जाहैबाय जोंनि थांना थानायाव बा जोंनि जिउ खुंनाय नायाव जोंहा जोबोर‌ गोनां आरो मानो होननानै बुङोबा जोङो सोंलोंथाय गैयाबा मा होननानै बुङो आथिखालाव जोङो ओ मेगन गैयै बा खानाखौनो बुंजायो मानो होननानै बुङोबा आथिखालाव सोलोंथाइजोंसो जोङो दावगालांनो हायो बा सोलोंथाय गोनांखौसो जोङो मान होयो बा सोलोंथाय गोनांखौसो जों सनमान होयो। बेजों लोगोसे मा सोलोंथाइ थाबासो गावनि थांना थानायनि जिउनि लामाखौ जोङो नागिरनानै लानो हायो आरो बेबायदिनो फरायसालिनि सोलोंथाइनि अनगायैबो जोङो गुबुन गुबुन सोलोंथाइखौ मखनो हायो जेरैहाय जोङो आखाइनि हाबाफोरनि सोलोंथाइ नङा होमबा जोङो आथिखालाव गो बां मा होनना बुङो बयबो सोलोंथाइखौ होसोयो बा जोङो बयबो साफ्रोमबोआनो जोङो फरायोबा बेबायदिनो बयबो गोजौ थाखोसिम जोङो फरायनायखौ नुनो मोनो बेनि गेजेरावनो गोबां बा बांसिनखौनो जोङो मा ओरैनो थानाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ
मा होनना बुङो बैफोरबायाददि सुबुंफोरा बा जोङो माखासे मानि सुबुंफोरा जोङो गोजौ थाखोसिम फरायनो हायालासेनो ओरैनोबो थायो बेफोरबायदिनि थाखायबो जोङो बेखौ मखनो हायो जेन आखाइनि हाबा फोरोंथाय ना बे आखाइनि हाबाफोराबो जोङो मोनसे सोलोंथाइ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो बेखौ नुबोदों मान माखासे जोङो मुवा फोर बानायनाय बा बेसाद फोर बानायनाय बेयाव जोङो मा सासेनि उनाव सासे सासेया गुबुन सासेखौ फोर फोरोंनाय बेबायदि फोरोंबोनाय खान्थिया थाबोदों आरो जोङो अब्ला जोङो साननो हायो गोदो समनिफ्रायनोबा बे फोरोंनाय बा सोलोंथाइ खान्थिया जोंहा दंबोयो आरो बेबायदिनो जोङो मा ओ फरायसालि नि सोलोंथाइनि अनगायैबो जोङो बेबायदिनो आखाइनि हाबा बा माखासे जारिमिनफोर बा माखासे जोङो मा ओ आखाइनि बानायनाय जोंहा जेनेबा दो दोख्ला हानि दो दोख्ला बेबायदिनो गुबुन गुबुन बे मुवा बेसादफोर बानायनाय औ बाथाय जोंना बायदिसिना मुवा बेसादफोर बानायनाय बैफोरनि सोलोंथाइ होनाय फोरोंनाय बा सोलोंथाइ लानाया जोंहा खोब गोनांथार जेनबा सासे मानसिया जेनेबा सोलोंथाइ लानो सोरनिफ्राइबा रोंबाय ना बेखो रोंबाय बेयो खालि गावनि थाखायल मुलाम फा नङा जे जेन बे गाव रोंबाय आरो बियो गुबुन सासे आरो नैथिखौ फोरोंगोन आरो बेबायदिनो बै नैथियाबो आरो गुबुन सासेखौ फोरोंगोन बा सासेयानो गोबां ओ सोलोंसाफोरखौ फोरों गोन बेबायदिनो फारि फारि सोलोंलांनानै जोङो बयबो रोंखा राखा जानानै बेबायदिनो रोंनाया गोसारलाङो आरो अब्ला जोङो सासे मानसिया रोंगौथि सोलोंथाइ रोङोबा जेरैहाय गुबुनाबो मोनफायो आरोखि बेबायदिनो जोङो बुंनो हायो जे ओ मा होनना बुङो ओ जोङो बैबायदिनो जोङो मा‌ ओ सासे गोरों मानसिखौ जोङो सनमान होनांगोन बा मान होनांगोन आरो मा बिनिफ्राय जोङो मोजाङै जोङो बिसोरजों मोजां सोमोन्दो लानानै सोलोंनो रोंनांगोन आरो गोरोंफोराबो मा ओ रोङैफोरनो फोरोंनो हानाय बा फोरोंनो गोसो जानाय बेफोरबायदि आखु थानांगोन अब्ला मा सोलोंथाइ खान्थिया जौगागोन आरो आरो बयबो जौगा जोगागोन बयबो रोंगोन बेबायदिनो समाजाव बा हारियाव गोरोबलायनाय नानै थानो हागोन आरो साबायखर थाबाय नों